नोंथां अ मा खालामदों नोंथाङा
दङ ओरैनो
अ मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां दिनै
गायनाय फुनायनि सायाव सावरायनो सानदों
अ
हेलौ
अ हेल' नोंथां अ होमबा ओरैनो दा दैज्लां बोथोरावथ' बांसिन गायनाय फुनायानो जाखायो नोङा नोंथां औ नोंथाङा गायनाय फुनाय मोजां मोनोना मोना
गायनाय फुनाय मोजां मोनो मोननाया
औ औ ओरैनो नोंथां लाहा नों थांनि गामियाव ओरैनो मा मा गायनाय नुनो मोनो
दाथ' माइ आबादनिनो गायनाय नुनो मोनो आरो जों गामियाव
अ ओरैनो मा मा मा मा माइ नुयोबा नोंथाङा मिथिगौ
दाथ' मासुरि बंगबुध बेफोरबायदि माइ गायनाय नुनो मोनो आरो दा नोंथां लाङा गायोना गाया हेलौ हेलौ हेलौ हेल' हेलौ हेलौ